दे नोंथां खोनादों ना औ खुलुमबाय
औ नोंथांजों आंजों आङो बर'फोरनि जानायनि बागै आं राय नों लुबैदों
अ' नो
नोंथाङा मोनसे ओ बर'फोरनि जानायनि मोनसे मोजां आदारनि बागै खिथानो हागोन नामा?
औ नोंथां बर'फ्राथ' ट्रेडिसनेलि गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय बाहायबोबाय थादों गोदो गोदाय जेरै जोंनि जायगानि जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै बुस्थुफोरनिफ्राय बानायनाय माखासे जामुं जेरै- सबाय ओंख्रि ओ अनला ओंख्रि बायदि - बायदि रोखोमनि गोबां माने जोंनि बर'फोरनि माखासे जामुंखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि समाजाव
औ नोंथाङा खुब्राजों हांसोजों ओ ओंख्रि संनायनि बागै मिथिगोन नामा?
अ'औ नोंथां मिथियो औ
नोंथाङा बिनि बागै एसे मोजाङै खिन्थानो हागोन नामा आंनो बे बेखौ बोरै संनाय जायो
औ जागोन दे औ नोंथां औ माने फार्स्टआवनो जोङो खुमब्राजों हांसो ओंख्रि संनो नांगौब्ला जोंनो खुमब्रा थाइसे नांग्रोगोन फार्स्टआवनो मोजाङै देरनाय बेजों लोगोसे हांसो बेदर नांनाय फार्स्ट आवनो जोङो फार्स्ट स्टेपावहाय औ फार्स्टआवनो जोङो जाखिनि ओंख्रि संनायाव नांगौ जानाय जिरादफोर जेरै आं दानिसो बुंलांखाबाय ओ खुमब्रा थाइसे हांसो बेदर एसे आरो बेबा बिनो जों माखासे ओ ओंख्रिखौ गोथाव खालामनो थाखाय मस्ला मस्लि बाहायनाय जायो नैबे मस्ला- मस्लि फोरखौ औ जगार खालामना लागग्रोनांगौ आरो जेरै ओ। होनो ओ जिरा लं दालसिनि बेजों लोगोसेनो जोंनि जायगायावनो मोननाय दुन्दिया बेफोरबायदि माखासे जिरा जेरै हालदै हायजें सामब्राम गुफुर पियास थाव गोथां संख्रि बानलु बेफोर थायोब्लानो जोङो हांसो ओंख्रि हांसोजों
अ आच्छा आच्छा औ औ।
औ नोंथां फार्स्टआवनो जोङो हांसो बेदरखौ मोजाङै एवफ्रुमनानै लाग्रोनांगौ आरो थाव एसे होनानै। सामब्राम सेरनानै मोजाङै आराम फ्राम फ्राम एवथ्रमना लानांगौ बेनि उनाव दसे एवथ्रमनायनि उनाव ओ खुमब्राखौ मोजाङै सुनानै बे बेदरावनो होसननांगौ आरो होसननानै बिदिनो दसे ओ‌ खोब ओ बा मिनिटसो जोङो बा मिनिट बा जि मिनिटसिम जेथिया औ जेथिया खोबहाबनानै दोनो अब्ला बे खुमब्रा आरो हांसो बिदर जि मिक्सार बेयो मोजाङ रेबो आरो बेबायदि रेबखांनायनि उनावहाय औ ओ मस्ला मस्लिखौ जोङो एड खालामनांगौ होनांगौ। आरो नांगौसेबां जि संख्रि जे जोंनि सालाया जों जेखौ सुवाद सुयज' खालामनो हायो बेसेबां जखानि संख्रि होदो बिदि होनानै ओ मस्ला मस्लिखौ होखानानै दसे खोबहाबना दोनबावनांगौ आरो बेनि उनाव ओ नै मिनिट बा थाम मिनिटसो खोबहाबना दोननानै जोङो दैखौ होदेरनांगौ आरो जाहाथे ओंख्रिया मोजाङै मोनो बेबायदिनो जोङो खोब थामजि बा नैजि मिनिटसोनि गेजेरावनो जोङो मोजाङै जानो हानाय खुमब्रा आरो हांसोनि
आच्छा आच्छा आच्छा इसे इजियानो होनबाथ' बेखौ संनो गोनाङा।
औ नोंथां ओं बारा इसिबां गोब्राब नङा।
बारा गोब्राब नङा आरो नोंथाङा ओम थास' मेवाइजों दाउ बेदरजों संनायनि बागै मिनथियो नामा?
बेखौथ' आं मोनथिफेरा ना जे नोंथाङा मिथियोब्ला नोंथाङानो फोरमाय
गै बारा मोजांनो मिथिथ'वा नाथाय आङो मोनथिनाय मथे मोनबा ओ फार्स्टआवनो इदिनो थावखौ होगोरनांगौ थाव होनानै पियास हानायखौ होनांगौ ओमफ्राय एसे एवथब नांगौ। बिनि उनाव। ओ जि बाखि मस्ला मस्लिफोर दङ जेरै हाइजें दङ सामब्राम गुफुर दङ। आरो बिदिनो बेलेग ओ तेजपाताफोर दङ बिदिनो गरम मस्ला मा माबि बेफोरखौ होलाबायनांगौ जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो।
औ औ
बिनि उनाव उम बेदरखौ होनानै एसे एवनांगौ एसे माने एवदबनांगौ फ्राय बिनि उनाव जि औवा मेवाय थायो बेखौ हानानै होदो होनानै बिनि गोजौआव संख्रिसारना होदो ओमफ्राय एसे एवदो मायबि खेवनानै जेब्ला दै गगोन दसे उनाव दै हो दो दै होनानै इसे यिदिनो दोनदो ओ दस मिनिटसो ओमफ्राय बिनि उनाव एसे हालि होदो ओमफ्राय खोबानानै दोनदो जेब्ला सिम दैया राना। ओमबानो जाबाय आरो बियो।
औ-औ नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायबाय।
औ आरो नोंथाङा उम सबायजों दाउजों संनायनि बागै मिथियो नामा
आंथ' संफेरनाय जायाखै नोंथां।
आतसा-आतसा बिनिबागैथ'आंबो मिथिया बारु
औ आं नोंथांनाव मोनसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन नोंथां। औ नोंथाङाथ' जोंनि बर' समाजाव मोनसे जोबोद माने मुंदांखा जामुं मिथिखायो जानांगौ आरो नाफाम जायखौ जों नाफाम होननानै बुङोना नोंथां।
ओ आतसा-आतसा आंबो
माखौ बुङो माखौ नोंथांआ एसे फोरमायथिनो हागोन नामा।
नाफामखौ आसोल मथे नानिफ्राय बानायनाय जायो।
औ नोंथां औ
ना गोरानखौ देग्लिनानै आरो लोगोसे मोनसे बिनि थास' थायो थास'नि दालायखौ माबानानै लगायनानै मोननैजों देग्लिनानै बेजों नाफाम बानायनाय जायो आंबो बिनि बागै बारा मोजाङै मिथिया नाथाय जोंहाय न माब्लाबा-माब्लाबा स बानायनाय जायो नाफामखौ खुरैसेसो आं नायदों आङो बोरै बानायनाय जायो। बाट आंबो बिनि प्रसेसखौ बारा मोजां जानो मोनथ'वआ नोंथाङा मिथिगो नामा बेनि बागै।
जि आं मिथियो आं बेखौनो बिदिब्ला फोरमायथिनसै नामा एसे
औ ना नाफाम बानायनायनि प्रसेसखौ आं जा मिथियो आं बेखौनो एसे फोरमायथिना होबाय
औ फोरमायदो
औ जोंथ' बयबो मिथिखागौ नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजाव माने गोबां मुंदांखा आरो माने बुंलायनो नाङा आरो बयबो जाखायो थायोबो मिथिखायो औ बे नाफाम बानायनो थाखाय जोंङो फार्सटाव माने माखासे ओ रोखोमनि ना जेरै ना फिथिख्रि ओ बिदिनो ना गोरि बायदिसिना रोखोमनि माखासे फिसा फिसा ना मोनो औ औ फिसा फिसा जाथिनि ना मोनो बे नाखौ जोंङो मोजाङैनो सायनानै सुनानै फोराननांगौ आरो फोराननानै लाग्रोनांगौ जेब्ला बे ना गोराना नाया औ मोजां ना? साननैसोनि उनावहाय औ साननैसो फोरामनायनि उनाव मोजाङै रानोब्ला जोङो जोंनि जायगायावनो मोननाय माखासे गिदिर गिदिर थास' बिफां थास' बिफांनि जोङो बिथराइखौहाय माने देन्थाखौ आरो देन्थाखौ मोजां सायनानै लानाय जायो आरो बे देन्थाखौ सायनानै औ फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा हानानै
थास'नि बिथरायखौ
औ थास'नि जि देेन्था बेखौहाय आरो
सनि माबा होजागोन नामा?
जानला मोनला माने माखासे रोखोमनि औ मोननैसो जाथिनि थास' दङ आरो आंबो मुंखौहाय मोजाङै मिथिजोबा औ जायखौ जों माने जोंनि जायगायावनो मोनखायो आरो माने लकेल एरियाफ्रावनो मोनो औ बे थास' बिसंखौ मोजाङै साफा सायनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओमफ्राय ओ उवाल उवालखौथ' मिनथिखायो नोंथाङा?
औ मिथियो मिथियो ओ बेयाव एसे माबाफोरखौ थास' आरो माबाफोर देग्लिनाय जायगोन
औ ना गोरान आरो
औ इस्पेसियेलि बेखौ ओ इस्पेसियेलि बेखौ ओ माइरंखौ देग्लिनो थाखाय बानायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां बेखौ जोङो बिनि अन अनगायैबो बायदि रोखोम खामानियाव बाहायनो हायो आरो।
औ
औ बेयावनो माने उवालावहाय ओ थास' बिसं आरो बे ना गोराननि जि बुस्थु बेखौ जयै देग्लिनानै गुन्दै खालामना लागोन नाय जायो आरो बिनि उनावहाय औ
माने मोन्नैखौबो मिलायनानै
औ मोननैखौ मिलायनानै मोजाङै ओ देग्लिनानै गुन्दै खालामना दै एसे सारस्रि सारस्रि खालामनानै माने जाहाथे मोजाङै लादु बानायबा लादुरा जायो। बेबायदि दे खालामनानै देग्लि लानानै जायो औ
औ
ओ थालिर बिलाया बे गोरलै बिलाइ गोरलैया बे आथियानि बिलाइ गोरलैयावहाय ओ बेखौ जुनानै ओ माखासे साननि थाखाय औवा हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो से दान बा नै दान ओं जेथिया बेबायदि दोनो अब्ला माने मोजाङै मोनसे ओ फोजोमथायनाय बायदि जानानै जों बेखौ साननैसोनि उनाव से मा से दान बा नै दाननि उनावहाय जोङो जानो हानाय जायो आरो
अ से दान नङा बा नै दान
औ औ
माने बेखौ से दान नङाबा नै दान दोनथारनांगोन नङाबा बियो जानाय नङा।
औ नंगौ नोंथां बिदि नांगौ आरो गोबावसिमबो थायो नोंथां माने बिनि गोबावसिमहालागै से बोसोर गाहामसिनबो थायो। अब्ला माने खमावनो आरो एसे दान बा नै दाननि उनावहाय मोजाङै जाजानाय जाहैयो।
अ जोबोद गोबाव समसो दोननो हायो बेखौ
समसिम दोननो हायो से बोसोरसिमहालागै जों बेखौ दोननानै जानो हायो आरो माने। आङो नाफामनि बागै बेखौनो फोरमायनाय जाबाय आरो नोंथां।
आदसा आदसा नोंथाङा मालाबा खामानि फैदोंमोन नामा?
आंथ' बानायफेरनाय जायाखै नोंथां नाथाय जोंना ओरै न'खराव बानायनाय जायो नालाय, बिनि एम माहाचे बेखौ नायनानै ला दों आरो माने औ। नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ गोदो गोदाय माने संख्रिथ' बाहायनाय जायामोन जोंनि ओनसोलावहाय। जेथिया ब्रिटिसफ्रा फैदोंमोन बै समनिफ्रायसो जोंनि ओ भारत बा आसामाव जोङो संख्रिखौ बिनि सिगाङाव मा रोखोमनि ओ बुस्थुखौ बाहायनाय जादोंमोन संख्रिनि जायगायाव नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ औ बेखौ आङो मिथियोमोन मिथिनाया। ओ जोङो बै समाव खारैखौ ओ खा ओ संख्रिनि जायगायाव जोङो खारैखौ बाहायोमोन बेै समाव। खारैखौ मेला धर'ननिबो बानाय जायो। बेसिकयै जोङो थाले दं फानि मुरानिफ्राय खारैखौ बानाय जायो। जों बेलेगजों खारैखौ बायनो हायो बारु। बेलेग दंफांफोरजोंबो बेलेग खो इदिनो बिलाइफोरबो दङ जायजों खारै बानायनो हायो। नाथाय जों
औ औ।
गामियाव ओरैनो मोनलाबायनायाव जोङो थालिरनि मुराजोंनो बांसिननानै जोङो खारैखौ बानायनाय जायो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जोङो गिबियावनो मा खालामग्रोनांगोन, ओ गिबियाव जोङो थालेद नि मुलाखौ जावखुना लागोरनांगोन। जावखुना लानानै जों थालि तिमुराखौ फिसा फिसा फिसानो गोबा गोबानो थुख्रा खालामनांगोन। थुख्रा खालामनायखौ फोराननांगोन मोजांनो। फोराननानै जेब्ला बे गोरान जाबाय। बेखौ अर सानाव होनांगोन। अर सावबाथाय जेब्ला बियो लासै लासैनो जोङै जोङै बे हांगार जाजोबगोन बै हांगारखौ नोंथाङा जमा खालामनांगोन। जमा खालामनानै, बेयाव दै होनानै नोंथाङा, बेखौ मोनसे हाब्रुनि बायदि मोनसे गल खालामनानै, मोनसे लारु बायदि बानायनांगोन।
औ
बे लारुखौ नोंथाङा मोनसे, बे फिल्टार बायदि बानायनानै, बिनि गोजौ होनानै जेब्ला दै लुना होगोन अब्ला बेनिफ्राय, खारैया गबोगोन। माने बे हांगारनिफ्राय हांगारनि दैया गबोगोन। बे हांगारनि दैयानो जाबाय, खारै जों गोदो गोदाय बेखौनो खालामोमोन।
औ संख्रिनि जायगायाव जों
औ संख्रि जायो औ। औ
औ गोजोननाय थाबाय नों सिम फोरमायनायनि थाखाय समाबो जाबाय नोंथां औ